हेल' औ नोंथां। खोनादोंना? मा खालामदों नोंथां? मा खालामदों नोंथां?
ओ दाथ ओरैनो दंथयो नोंथां
अ अ बिदिब्ला जों आयदा फारसे आवगायखानोसै नङा होमबा नोंथां
औ डाइरेक्ट आवगायखानोसै दे नोंथां
औ औ ओ जों होमबा जोंनि जा ओ मा होनो इखो बाजारनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नङा होमबा
औ नोंथां
औ औ औ औ जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बाजारनि सोमोन्दै नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां औ गिबियावनो हाथाय बाजार होननानै बुङोब्लाथ जों मुवा बेसाद फाननाय जेरै फानलायनाय बाय बायलायनायबो मिथियोना नोंथां खोनादों ना नोंथां औ बिदिनो मुवा बेसाद फाननाय औ औ मुवा बेसाद नांगौ जानाय बेसेन मुवाफोर बेखौ माने फानहैनाय बेखौनो मिथियो आरो जायफोरा नांगौ जायो हाथायावनो माने बायहैयो बेखौ मिथियो जोङो औ ओ ओ बिदिनो नों नोंथांनाव आंबो मोनसे मोननैसो कुइसन सोंनि जेरै हाथायाव बिदिनो नोंथांनि मिथिनायाव मा मा मुवा बेसादफोर फान नाय एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ जोंनियावथ ओ गोबां मा होनो इयो ओम मुवा बेसाद फोरखौ जों फाननाय जायो जोङो आबादनिफ्राय लाना जोङो बायदिसिना जोङो मुवा बेसादफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव फानहैनो हायो सोरबा जेब्ला जों गामि ओनसोलाव जोंनिया नोंगौ जोंनि नआव नखरा गामि ओनस सोलाव दङ जेराव जोङो ओ जोंनि ओनसोल खाथियावनो ओ जोबोद गेदेर ओ से किल मिटारसो थां नयावनो गोबोर सोबोर गेदेर बाजार मोनो बे बाजारावहाय जोंहा गोबां रो खोमै जोङो जोङो दा हमनानै लाबा जिब जुनारनि खोथा बुं थाङोब्ला जोङो दिनै मोसौ फाननाय जायो जोङो ओ बोरमा फाननाय जायो बोरमाखो जोङो फारनै फा फारनैबो बिथिंनिफ्राय जोङो फाननाय जायो जेराव जोङो बोरमाखौ जोङो बोरमा गोथां जेराव जों बोरमा बिमा बा फिसाफोरखौ जों फान्नो लाङो ओमफाय मोनसेया जोंहा बेदर महरै जोंहा बेदर महरै गोदानाय महरैबो जों फाननाय नुनो मोनो आरो ना बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना अमा मोननो हायो ओ बिदिनो अमाफोरखौ मोननो हायो बिनिफ्रायथ उम अमायाबो मोननै जादनि अमा फिसा फानो बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय अमा बेदर हिसाबै अमाखो खौ गोदानानै जोंनि ओनसोलाव फाननाय जायो दा जोंनि ओनसोलाव बाजार होनना बुङोब्ला बेफोरबायदिनो जोंहा नाफोरखौबो फाननाय जायो ना खुसिया खांख्राइ साम औ दा जानाय लोंनाय होनना बुंबा गासैबो बिथिङावनो जोङो मोनजोबो आरो ना जेनेबा जोंनि बेदर हारि खौबो जोङो मोनथामजोबो गासैखौबो जानाय लोंनायखौ जोङो ओ हांसो दाउ बयलार बायदिसिना जोङो ओ मोननो हायो हाथायफोराव लोगोसेनो ओ हाथाइ बाजार होनना बुंबाथ जों मिथिखायो नालाय हाथाय बाजारा मोनसे फालांगिनि बयनि ख्रुइबो देरसिन मोनसे गोहो जेराव जोङो रांखावरि आरजिनो हायो जों बिजनेसनि थाखाय जोङो हाथाय बाजार ओ बायदिसिना जोंङो मैगं थाइगं फोरखौ जोंङो ओ बायखनानै पायकारि महरै जोंङो गोबां फैसा आरजिनो हायो जोङो गिबियावनो जोङो मैगफोरखौ खम दामावनो जो बाहायख ना लानानै जोङो ओ दाम गोसायाव फानहरोब्ला ओ जोंहा गोबां मुलाम्फा जानो हायो। जेराव जोङो हाथाय बाजाराव खाथियावनो थानायखाय जोंहा गोबां सुबिदा जायो जोंफोरनिजिं जेब्ला जोङो माबाफोर मैगंफोर जुदि न'फोराव गा गायोब्ला आलु बा बायखि जायखि जायखिजाया जिंखाफोर गायनाय जायोब्ला फाथो फैयोब्ला हायजें आरि मैगं-थाइगंनि बेलायावबो जोङो बायदिसिना जो बैग्रि गायोब्लाथाय जोङो मुसुर जाहाथे जा गायो आरोना बान्दा कबि, फुल कबि, अल कबि बायदिसिना जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनाय जायो। बिदिनो नखर नखर मावजुबाबाबो नखरसे नखरनैओ मानसिफोरा बेवहाय आबाद मावनाय जायो जोंनि - ओनसोलाव दा बिदिब्ला जोङो बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै जोङो माब्लाबा बेलासि समाव जोंङो जोंनियाव गुदलि बाजारबो दङ गुदलि बाजार बेवहाय जोङो लांनानै फानहैनो हायो जोङो माब्लाबाला थांबाय बा लेस्रा फानहैबाय बा काकरेल फान नो हायो। बेफोरबायदिनो जोंनि थाखाय जोबोद जादों जोंनि खाथियावनो जिहेथु जों हा हाथाइ गंसे दङ जेराव जोङो जोंनि जा नांगौ जानाय मुवा-बेसाद जोंङो बायनाबो‌ लाना फैनो हायो लोगोसेनो जों हेबनाय दानाय लुनाय हाथाइ बाजार फोराव जों बेफोरखौ लाना थांनो हायो जोङो लुनो खायसे जुदि हेबनो रोंगौबा दाला सान्द्रि फिथा सान्द्रि ओ दर्जा हेबनाय औवाजों बेनिफ्राय सेन खबाय बिदिनो बायदि रोखोमनि खखा आरिफोरखौ जुदि जोङो हेबनानै खादाफोरखौ ज हेबनानै बाजाराव लानानै थाङोब्ला गोबां ओ मानसिफोरानो बेफोरखौ बायनाय जायो बा नोङो रां आरजिनो हायो बेफोरनि गेजेरजों बिदिनो जोङो हाथायाव बायदिसिना जोङो फिथाइ सामथायाइफोरखौबो जोङो फानलांनो हायो।
औ नंगौनोथां औ
हायो जोंहा फिथाइ साम थायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा थाइजौ, खान्थाल ओ, नालेंखर जोंनि बर-फोरनि मोनसे ओ फिथाइखा जेराव जों बर न'खराव थाइजौ, खान्थाला थाखाथारो। लोगोसे गय गय फिथाइ, नारेंखल आरो नारें जुम्ब्रा, नारें खार्जि बिदिनो जाग्रा फिथाइ थालिर थालिरफोरखौ जों लाना थांङो ओ हाथायफोराव माने दोनस्लाबनोनो आरो ना दसेनो माने बायखायो मानसिफोरा दा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ हाथाय बाजार थानायनि थाखाय जोङो ओ माब्लाबा जुदि फाननाय बायनायनि थाखाय ओ जेबो जोंहा उसुबिदा जाया खाथियावनो दङ जिहेथु जोङो माबाफोर नांगौ जायोब्लाबो जों खाथियाव थांब्रबनानै ओ गोरलैयैनो मोननो हायो लोगोसेनो जोङो जोंनि जा बर' आइजोफोरा सि दानो रोंगौ जिहेथु जोङो सि दानानै जोङो हाथाय बाजाराव जुदि फाननो लाङोब्लाथाय जोङो ओ मोजाङैनो फानबोनो हायो जोंहा जेबो खहा जाया जेराव जोङो न'खराव सि गामसा फालि बा बायदिसिना जोङो आगर एरनानै बेवहाय जोङो गाब गाब फुननानै जोङो बायदिसि ना जों गोमो, गोथां आगर होननानै जोङो बेवहाय थांनानै ओ फानहैब्लाथाय जोङो मोजाङैनो ओ बेसेन गोसायाव जोङो फाननो हायो दा जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि दं नोंथां दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ दिनैनि आथिखालनि ओ हाथाय बाजारफोरा माबायदिहाय सोलाय सोल जाबोनो हमदों बेनि सोमोन्दै
औ जागोन दे नोंथां ओ गिबियावनो गोदोनिफ्राय लानानै माने दासिमाव माने गोबां माने सोलाय सोल माने माने सोलायनायानो बांसिनानो सोलायनायानो जाबाय आरो माने गोदोनि समाव बांसिनानो माने बिदिनो ओ मुवा बेसाद फाननाया गोबाङैनो दंमोन। मुवाजों मुवा सोलायलायनाय बेखौ बांसिनै नुयो। नुनो मोनोमोन जेरै जोङो गोदो मा होनो बिदिनो माइ सेरसेजों बोरमा मासे बेफोरखौ माने सोलायनायखौ खोनाबोदों आरो गो गोदोनिफ्रायनो मय सेरसे बोरमा मासे सोलायनाय नाथाय बबेबा जायगायाव बे दासिमबो दं होननाय खोनादों बेखौ आं खोनादों आरो ना ओ गोदोनि हाथाइ आरो दानि हाथाइ माने गोबां फारागानो जाबाय मानो होनब्ला गो माथाइआव माने मुवा बेसादफोरनि बिबां माने दामा माने खममोन आथिखालनि
औ
खानि मुवा बांफ्राय बांसिन लांनो हमबाय जेरै गोहाय बिदिनो माम'
ब्रैजौ बा थामजौ रांमोन नाथाय दानियाव माने बेखौ बाजौ बा द'जौ बिसिम थांबाय होन्नाय खोनादों आरो ना आरो जि जोनफोरनियाव माने गो एसे खममोन होननानै बुंदों आरो दानियाव गोबाङानो जाबाय होनना बुंदों आरो बिदिनो जानाय लोंनायफोर होननानै बुङोब्ला जानाय लोंनायफोरनि माने बेसेनाबो बांबाय बिदिनो
जोंहा गोबां बिबार मुवा हावथ' हाथाइ होननानै बुङा माने गावनि बेसाद नांगौखौ सुफुंहैनाय मिथि माने गोदोनि समाव
औ औ।
हैयो जायखौ
औ औ औ।
जायो
ज
गोदोहाय माने बिदिनो माने गोबां माने जोबोद गोजान गोजान जायोमोन होननानै खोनादों माने ह